हेलौ। औ। खोनादों दा नोंथाङा?
ओं खोनादों।
अ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनो दं।
अ दायो आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन आरो। दा जेनेबा जोङो, ओ जेनेबा दासिमाव जेनेबा नोंसिनि गामिनिथिं। गोदनिफ्राय आबाद मावनाया जेनबा माबायदि बिदि सोलायबोखो नोंसोरनि गामियाव, जेनेबा दायो माबायदि मावो बेफोरनि बागै एसे जेनेबा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ।
ओ। एसे फोरमायनानै होदो।
आबाद‌ मावनाय होनना बुंङोबाथ' जोंहा आबादा मोननै रोखोमनि मावनाय जायो। मेसें बोथोराव मावनाया बाद आरो दैज्लां बोथोराव माइ मावनाय आबाद दायो दैज्लां बोथो राव मावनाय आबाद। होननानै बुंङोजाबा जोंहा माइ गायनाय। दाथ' माइ गायनाय सोलिबाय दंङ। जोंङोहाय सिगां समावथ' माइखौहाय जोंङो मोसौजों बा नांगोलजों एवनानै गायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय दानि समावथ' जों बां सिनानो टेक्टरनि हेफाजाबजोंसो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो। यो सिगां समाव सिगां समावहाय गोदो गोदाय बर'फोराहाय मोसौजोंहाय फुंङावनो सि खारनानैहाय नांगोलजों मोसौ जुबोनानैहाय हालेवनानैहाय गायनाय नुबोयोमोन। नाथाय दाथ' टे क्टरजोंनो बयबो गायजोबनायखौनो नुनाय जायो। आबाद मावनाय होनोबा जाहा माइ गायनोखौहाय सिगांगोन जोंङोहाय हा खौहाय मोजांङै फोमोननानै लाग्रोनांगौ जायो। बिनि थाखाय जों सिगांगो टेक्टरजों नंङाबा मोसौजोंहाय एवगारनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जोंङो माइखौहाय फोनो थियारि खालामनो थाखाय जों सिगांगो माइखौ दैयावहाय बस्थायाव सोनानै सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो बिनि उनाव जोंङो हाखौ एसे एवगारनानै गुरै जाहोनो थाखाय जोंङो दोनथ'नाय जायो। जेब्ला खोथियाया रेडि जायो अब्ला जोङो दै दैफोरखौहाय हेफाजाब दैफोरनि मदद लानानै दैखौ गैयाबोला अखा फोर हायाबोला फुख्रिफोरनिफ्राय सारनानै जोङो सिगांग्रो हाखौ मोजांगोर फोमोननानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जों जेब्ला फुख्रियाव सोमनानै मायहायखौ बोरियाव बोखांनानै दसे सम दोननानै बेखौ जोङो हाया-हाया सायाव नङाब्ला र्थिपालफोराव हाय लख खनानै फेन लानानै थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो। जाहाथे गाजाया मोजाङै आरो बिनि उनाव जों जेब्ला जेब्ला खोथियाया गाजाया फोजानाय जायो अब्ला जोङो बेखौहाय खेरखाबा गामलाफोरावहाय लानानैहाय फोनानै होनाय जायो जोंहा गिबि खोथिया फोनाय होनना बुङोबा बे हौवाफोरनि खामानि बिनि उनाव खोथियाखौ बोखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय मोस औ एबा बोरमाफोरनिफ्राय ब्रै मोननो थाखाय मोजाङै नेटजों नेट फोर नङाबा औवाफोर दाननानैहाय दुमथेनानै दोननाय जायो। दिनै उनाव खोथियाया जोंना जेब्ला जौबोनो हमो अब्ला जोङोहाय खोथियाखौ जिबा दिन नङाबा नैजि दिननि उनावहाय फुजानाय जायोब्ला रायोब्ला जोङो बे खौ गायनो थाखाय खोथियाखौ फुनाय जायो आरो लोगोसे खो खोथिया हाय बारा जौवाबा बेयाव जोङो हासार इउिया हासारबो सारनानै होनाय जायो। बेनि उनाव खोथियाखौ जोङोहाय फुनानैहाय। माइ गायनो थाखाय जोङो सिगां सिगांग्रो हाखौहाय फोमोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे आलि दाननाय आरो आलि खोनाय बेफोरो गासिबो हौवाफोरनि खामानि। बिनि उनाव जोङो जेब्ला जेब्ला हायाहाय मोनो अब्ला जोङो गामियावहाय बदल नङाबा सोरखौबा हाजिराफोर लानानैहाय माइखौहाय गायनाय जायो। बेजों लो लोगोसे जोङोहाय सिगां समावथ' सिगांनि समाव बिदि हाजिरामोन नाथाय दानि जुगाव हाय
औ
दाबो बांनायनि था जोङोहाय हाजिरा होनानै बांसिन गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा माइखौ जेब्ला गायखाङो ङो अब्ला जों गायखांनायनि उनावहाय एम फोरनिनो थाखाय जोङो बेयावहाय मुलिबो सारनानै होनाय जायो।
औ
नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना मा?
औ दैज्लां बोथोराव जेनेबा आबाद मावनायनि बागै आरोना?
औ
औ दा जोंनिथिंबो नोंथांमोननि बादिनो जोंनिथिंबो जेनेबा सेम एखेयैनो मावनाय जायो जेनेबा बिदिनो जोंनिथिंबो गिबियावहाय जोंथिंबो माइखौ गायगोरनो थाखाय माइ गायनो थाखाय जोंहा गिबियावहाय जोङो हाखौ मोजाङै एवगोरनानै लानांगौ आरो। बिनि उनावहाय जोङो एसे जेनेबा गायनो थाखाय जेनेबा जों ओ माइलि दोनखानाय जायो माइखौ आरो जेनेबा खोथियानि थाखाय जोङो जोङो बेखौहाय बारा दोना जेनेबा जोङो बिदिनो थिंथाम थिं ब्रै बेफोरबायदि जेनेबा जेसेबांखि बिदि जेनेबा जों थोगोन बायदि बेखौ लानानै जों जखानि दोनखानाय जायो आरो। दा जोङो बेखौहायो फोनो थाखाय जोंहा बिदिनो दब्लायनै दब्लायथामसो जोंहा बिदिनो बांदो बुरजाखौ नै दब्लायथाम दब्लायब्रै जोंहा ओ बेखौहाय ट्रेक्टरजों बा मोसौजों ओ गिबियाव हालेवगोरनानै लायो बेखौहाय मोजाङै फोमोननानै बेखौहाय जेब्ला ओ माइलिखौ जोङो सोमो सोमनानै ओ सोमनानै दोनो जोङो दैयावहाय। जेनेबा हरसेबा हर दोनगोन बेनि उनावहाय जे जोंहा हाया मोनो अब्ला जों बेखौहाय ओ फोनाय जायो आरो जेनेब्ला जोङो बेखौहाय गिबियावहाय ओ माबागोरो गाजा बेरनो थाखाय जोङो हायाव बा हाफोरावहाय जों लखब होननानै दोनो आरो बिनि उनावहाय बे जेब्ला
औ औ
गाजा बेरगोन थालिर बिलाइफोरजों खोबना दोननायनि उनावहाय बे जेब्ला गाजा बेरगोन गोलोमखांनानै अब्ला जोङो बेखौहाय लांनानै जेनेबा फोहैनाय जायो आरो जोङो खोथिया थिलियाव
औ औ
दा बेनि उनावहाय जोङो बे जेब्ला जोंहाथ ओरैनो खोथिया जौनो थाखाय बिदिनो मास मोनसेया देर माससोआ नांखागौ जायो नङा होमबा दा बे समाव जोङो गायगोन जोङो दा बे खोथियाखौ जेब्ला गायगोन अब्ला जोङो बेनि थाखाय जोङो हाखौहाय जोङो गिबियाव जोङो खारायगोरनानै लानांगोन आरो जेनेबा हालेवगोरनानै लानांगोन बे गिबि हालौवनायखौ जोङो खारायनाय बुंनाय जायो ओमफाय जाहा नैथि हालेवबावो बेखौहाय जोंहा आरो सामार होनाय होननानै बुङो आरो दा बेनि उनावहाय जोंहा आरो थामथि ब्रैथिसिम हालौवनाय जायो जोंहा ओ थामथि हालौवनाय जोंहा बर होनाय होनो ओमफ्रायो ब्रैथि हालेवनायखौ जा फोमोननाय होनना बुंसै आरो दा फोमोनबासो जोंहा माइया गायजायो आरो बिनि उनाव जोंहा बरहनाय समावनो जोंहा आलिफोरखौबो जोंहा आरो खोनानै लाखाजोबनाय जायो आरो जों आलि खोनाया जाहैबाय ओ जेनेबा जोंहा बे माइनि जेनेबा आलि होनाय जिहेथु मोजा दैनि थाखाय बे थाखाय थेबथनानै दोननाय बेखौ बियो जिखुनु बाद हाग्रा जाया बिनि थाखाय जों आलिखौ खोनाय जायो आरो बेखौहाय फ्राय बांसिन हौवाफोरानो मावनाय जायो बेयावथ हिनजावफोरनि खामानियानो गैया बे गायनाय फुनायावसो जेनेबा ओ माइखौ फुनाय जेनेबा खोथिया फुनाय बिसो ओ‌ हिनजावफोरनि खामानि खायफा खायफा हौवाफ्राबो फुयो थेवब्लाबो जों हिनजावफोरखौ बांसिनै ओ मावनायखौ नुयो आरो दा बिनि उनावहाय जोंहा ओ माइ गायनायनि बेलायावहाय जोंहा माइखौहाय बिदिनो हाजिरा बा बदलै जेनेबा जोंहा ज ज गामि हिसाबै जोंहा जमा जमा गायलायलायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा गायखांनायनि उनावहाय ओ जो जोंहा मोनसे लास‌ जेनेबा माइ गायखांनाय बे समावहाय जोंहा मोनसे जां ख्रा जायो आरो जेनेबा बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेयो जिहेथु माइक गायखांनायनि जोंहा मोनसे हाल जांख्रा होननाय मोनसे दङ बेखौहाय जोंहा बरफ्रा फालिबोबाय थायो बे समावहाय जोंहा बयबो बेवहाय रावबो हाजिराखौ जोङो लानाय जाया बेवहाय जोंहा गामिनि बयबो खाथि खालानि गासैबो फैनानै जोंहा बेयाव ज ज जाजाय मावनानै बा गायनानै गायनाय फुनाय हाबाारिखौ जोंहा खालामो आरो बिनि उनावहाय जोंहा बिदिनो जमायै हराव बा एबा सानफोरावनो जोंहा मोजाङै जेनेबा बे जाय जाय ओ गायनाय फुनायाव जोंहा हेफाजाब होफैदोंमोन बिसोरनो जोंहा न'खरनि सुबुंफोरा एसे एनै जानाय लोंनायखौ जोंहा होनाय जायो जेरै जौ बेदर‌ आखाय फोर जानाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा बिदिनो माइखौ गायखांनायनि उनावहाय‌ ओ थाम दान बा ब्रै दानसोनि उनावहाय जोंहा माइखौ दिखांनाय हाबाफारियाव फैयो आरो जेनेबा जों ओ खातिक खाथि गासाबो जोंहा जेब्ला माइआ थहाय हाङो अब्ला जोंहा खाति गासा होननायफोरबो जोंहा खार्टिक मासाव फालिनाय जायो बे समाव जोंहा माइआ ओ खिलिनानै ओ फिथाइ थरायजोबो आरो जेब्ला ओ खााति गासा जोंहा ओ सावो अब्ला गासैबो माइयानो ओंखारजोबसायो आरो बेबायदि होननानै जोंहा फालिनाय जायो ओ मानि बोनाय जायो दा बिनि उनावहाय जोंहा माइया जे ब्ला मोनगोन अब्ला जोंङो हायो आरो दा गोदोनि समावथ जोंहा ओ बिदि माइनि बेलायाव जोंहा मेचिन मे ओ बेफोरबायदि ट्रेक्टरफोरजों जाहा गैयामोन औ नाथाय दायो जोंहा मेसिनफोरा हानाय जायो आरो ओ दायो जोंहा मावनाय दांनायफ्रावबो गोबां जेनेबा गोदोनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दायो जेनेबा समाबोथ' जानानै फैबाय हेल'
औ खोनादों औ दे बिदिबा
दा नोंथांजों बेखिनि औ समखौ होनायनि थाखाय नोंथां गोजोननाय थाबाय औ